हेलौ औ खोनाबाय
ए गोजोन बेलासि
मोजां खोनायासै
गोजोन मोनाबिलि होनो ना गोजोन गोजोन
फुंबिलि
थाबथाबाय गाव गग्र' गथ' जाबाय नोंनि रायज्लायनाया
आंखौसो टाइम
मा होनदों
खानायाखै
खोनादों एसे एसेल' मोजां खोनायाखै
नोंनो नोंसोर न' सिङाव एरसोनै थाबाय थाबाय
गाहायावसो दंरा आंबो मा सिङाव थां जाखो
बिदिथ' जानो नाङामोन होनबालाय बायेरायाव थाबा मोजां खोनायोथ' नै
ओमफ्राय बाहेरायाव बानाय गोजाङो आरो स स आरो हानाया लोमजोबाय नै फोथारा दुब्लियाबो लोमजोब
गोगोम गोगोम हालांबाय जोंनिथिंबो
उम अखायाबो खोरोमगासिनो सारअन्थायाबो गावसिलांबाय बाब
दस्राथिं अन्थाइ गोग्लैदोंलै ओरै सानजाथिं अन्थाइ गोग्लैदों खोमा नुदों
ए होमबाथ' न'फ्रा जिजोबलायबाय बे उखुमा जिब बे
जायगा जायगा जाबाय बे गोगोम नङा सोरनाबा सोरनाबा फोरलाबफोरथाब
उम माबाजोंबो होनो मुन्दा गब्लंजों हाथरखि अलं बारहरसिगोन
नुहरसिगोन सिमा जानि जोंनाबो न'आव बिदि
जाबाय दा जोंनाबो खिया गैलासो आंनाथ' प्लास्टिक खोबनानै लायनानै दोननाय दंमोन ओमफ्राय बुरायखोना बुंहरसिगनसैलाय बे आंखौ मामबार बानायफैदो होननानै
अखायाबो हाबायबो हाबाय एथ' हाब बाय बा आरो अखा फैबा आरो नायलाय रेस्ट लानानै आरो हाफिनबावो
उ दसे रेस्ट लानानै जोंहा माबा लायखाबायमोन दखानाव गोदान गोदान बुस्थु लाबोखाबायमोन नै सोनो थाखाय ओमफ्राय दा बुस्थुआनो फोथारानो नै दैसो जाजोब्बाय लाबोखाबायबो जोङ। खाम उम खामानियानो खारनो हायाखै।
मोनानि दिसि
मोनानि दिउथि ओमफ्राय नै दा मोनानि दिउथि माने बे नङा बेनिसो जोनायनिसो
अ
लाना फैदोंमोन जोङो हाथाय गोलाव गोलाव।
बेथ' जाला साननैसो गोजानाय नंलदां
जानो गाबोनबो दुमनो हालायगौलै बोरैबाबा।
दुंबाथ' दुंबाय दुंबा जो जागोन दुङाबा जो जाग नोंया हाब्रु थागोन ना हाब्रु जागोन।
ओंखार सान ओंखारलायनायानो बुरैथि जाखो बेहाय सान बुहांलायनाय
बिस्था ओरै खोलानि ओमफ्राय फैदावखाया खोलानिफ्रायनो ओरै
खोलानिफ्राय खोलानिफ्रायनो जि दाग्रायाव जिया एसे एसे सार। फनबावदों
ए जोंनालाय सिङाव न' सिङाव हफैजोबदों नों माबा होनदों। नोंना माबारै लिरनांगोन ना मानांगौ जायाखो हाब्रु गाखोननानैलाय
लिरनांगोन लिरनांगोन।
लिराबावथ' सतस'खागोन एब्रेआ बार' बारबा जोंना नै बै फेडलेसन ना मा होनो बेखौ माबा नो गोजौजोंनो हाबदों फैया बिजोंनो हाबदों। हाबनानै नै बिसिनियाव सिफैलायदों बिसि ना सादाराव सिजोबबाय
पेन्डेलेसना मारै सिलिं गाहायाव गोजौसो माथो।
मा होनावथ गोजौना सिलिं गोजौ नङा सि्लिनि गायावसो जाबाय।
बे गाहायावसो जाबाय ने
उम केन्डेल एस नालाय बै मा होनो स्लाब स्लाबनि गोजौ जायोना। साबनि गोजौ थायो।
सिलिंआ होमबानो स्लाबाबो जायगाथार होननांगोन ना फिनदोलेसनखौ माबायाव होबाथाय गाहायाव सिङा गाहायाव थांनांगौबाथाय माबासो जाजोबगोन मा होनो नांथाजोबगोन स माबि स्लाबा बुस्थुवा जानाय नङा
ओमफ्राय आलिफोर गैयाखै बियाव
बोरै खोनोब्रा आरो हाजिरा जान उबासो गैलालै
ए हेल दय दय दय दय खारबोदोंसै नाम मोनलाय फोथारानिफ्राय दहाय दहाय खोनाय नुहरदोंमोन आरो नोंखौ
बोथोरानो गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोबाय
औ
गैया बे साननैसो अखा हाबाथाय दानसिन दानसिन दानला दानलि दानला दान गायला गायलि फोजोबना दोननोसै उम एबाराव माइ खौ थाब दिरुन नांगौ
ओंखायनो माइ गैयाबा माइ गायाबा माबा जानसै माइरंफ्रा प्लास थिग माबा ओंखारजोबबाय
प्लासटिक नि ओंखारोथ' आरोलै अक्ट'बरावनो मोनगोन एबार माइखौ अक थबरावनो
अक्टबर आवनो होमबालाय ओंखाम गोरलैयाबो थाब जासिगोन
ओंखाम गोरलैखौबो थाब जानांगोन
होमबाथ' ओंखाम गोरलैयाव नोंसिनाव गोगोम जाहै जोबगोन जों गासिब बो
उम लेंहरबासो थांनो हाग गोन दा नो सोरलाय आंथ' लिंहराबो जानो हागौना
हा हा बिलाय माबासो दा नांगोल जां ख्रासो
औ नांगोल जांख्रा नामा होनो एखौ हाब आं माथो ओंखाम गोरलै होनामोन ओंखाम गोरलैया माखौ होनो
ओंखाम गोरलै आलाय बे माइ हाखांनानैसो जायो नांगोल जांख्राया जाहैबाय माइ गायखांनानै उम माइ गायखांनायनि ओइ फुथि आरो बेयो रंजानाय
उम उम
ओंखाम गोरलैया जाबाय ओंखाम बे लेथि बुस्थु फैजेननाय नालाय
आ जोंनाथ' माइहेन दोआवबो अन्थाइ दोनलायनाया जोंना बर'ना
दोनो दोनला दा फ्राय सोरबा सोरबा दोनला
उम
माबायानो थालाबा माइरं बि दोआनो थालाबा
दोआ जोंना माबा खावसाबो दोङो नालेंखरनि
बेथ' बे जेबो नङा नङा बे दोआव अन्थाइ दोनलायनायासो
उम
बेनि थाखाय दोनोमोन बेखौनो मिथिया आङो
उम माबा माइरं एरोखोमालै ओमफ्राय माथो दाउदै ना मा होनदो दाउदै बायदि नाम खालामनानै दोनो ना माय मोननो माथो
अन्थाइखौलखौ जोंहाबो दाख्लै सुबोबाय बालथिंङाव सोबाय एखेबााथ अनथाय गलखौ
लाबोबानो जोबो लाबोबानो जोबो आरो ओरैबायदि दि
बालाय नैनो नै दाख्लै आं दाख्लै द लायबासो सोदोंब्रा गोदान
आङो माइरं लाबोनो हरो ओमफ्राय आं माइरं खामानियानो नोंसोरो जाया ओमफ्राय जायो होजा सिगोनलै नोंसोरो खिन्थु
ओइ रसा फोनांदो एबाराव
अ
रसा फोनांबासो मावनो गोसो जासिगोन
गाबोनाव नंबाथाय बे हाया खोनायसै माबा बे जिया गाज्रि जाजोबगोन हायाबो सुस्रगोन आरो बेलाय जियालाय जियालाय सिंना सारफुंजोबगोन ना
औ बेबो जाहैबाय दिगदार जासिगोन नङाबा ओरै माबासो होथ'नांगोन बाबु ओरै बै सुसेया प्लास्टिक सेबथ'लाबायनांगोन अफसार औ
प्लास्टिकनो गैया ना
बे बेनारफ्रा मारै जागोन ब्रा मना दोनबा नों दाख्लै हरनाया माबायाव जालाय नायाबु
गरम दायो ए स्क्रिन नेटसो
ग्रेेनट अबयसे प्लास्टिकनिबो बानायजायो बियो बेखौ नायलाय नायलाय बोरै बानायजायो नायलाय फ्लस
अ बियाव बियाव
उम बिदि बानाय जायोबा
औ
बा नायनानै हेलाबाद गोसो बायदि जाबायब्रा सानाव सानाव आरामसे माबानो हाबाय
ना बोखारनो हाबाय ओमफ्राय अखा हाबा खोब बोख्लायनो हाबाय
ओमफ्राय बुस्थुआ खेबसेनो ओरै खावसे खावसेसो बानायखानांगोन ओरै बेराफारब्रैनि ओरै साइदनि बिबदि बानायनांगोन मोनब्रै मोनब्रै
नामा नोंसोर ओरै फैलाय आलासि फैदोंलै नै उम
आलासिया अबेनि जाखो बेखौ
माबा सेरजा लांफैदों नामा कारेन्टबोथ' गैयाना
उम ओमफ्राय जागोनना जायाखै नै दंबावोमोनना नै एसे नांगौआ
जायो जानाया फैदोल' ओरै माबाखौ आलासिफोर सफैबाय जायगायासो लेथ्रा अखासो हाबायदाना
मामा बुस्थु
एसेै माबा सेरजा लांनो फैगोन सेरजा सिगाङाव लांनाय ओमफ्राय प्रब्लेम जादों नामा देखायनो फैदोंमोन
खम जादों
उ
उ दे
ओ